हेलौ
नोंथां
हेलौ
हेलौ
औ खुलुमबाय नोंथां।
औ खुलुमबाय औ खोनादों नोंथां
अ अ
दा जोङो औ दा जों जानाय लोंनायनि सायाव रायज्लायनो सानदों ना?
औ औ दे अब्लालाय जानाय लोंनाय माने मा जानाय लोंनाय दे नोंथाङानो एसे बुंग्रोदोलाय।
औ जानाय लोंनाय होनोब्लाथ' जों गोबां रोखोमनि जानो हायो जेरै फिथाइ सामथाइ संनाय खावनाय बेफोरबायदि आरो जों गुबन गुबन रोखोमनि रेसिपिफोरबो संनानै जानाय न'आव जेरै जानाय अनला खारै नारजि बेफोरबायदि
औ अब्ला नोंथाङा बुंनाय नोंथाङा मा जानानै मोजां मोनो।
औ आङो सबाइजों दाउजों जानानै मोजां मोनो आरो ना बांसिन।
औ इनिफ्राय फिथाइ सामथाइनि मादाव नोंथाङा मा बेे फिथाइ सामथाइखौ जानानै बांसिन मोजां मोनो बेखौ बुंनानै होदो।
उम
दानि दा दैज्लां बोथ बोथोराव गोबां बायदि रोखोमनि फिथाइ सामथाइ ओ ओंखारा नङा होमबा?
औ औ
औ बेखौनो बुंनानै होदो।
दैज्लां बोथोरनि फिथाइ सामथायाइ होनोब्ला आङो थाइजौ जानानै मोजां मोनो।
औ आरो बेनिफ्राय
बिनिफ्राय आरो जे ओरै मालि जाहैबाय आनारस
औ औ औ
उम
बेखौहाय नोंथाङा माबोरैहाय जायो जेनेबा हानानै जायो लोगोफोरजों जमा ना नोंथाङा हारसिंनो जायो।
औ आं हारसिङैथ' जाया न'आव फेमिलियाव जायो आर ना हानानै मोजां हानानै ओमफ्राय ओरैनो संख्रि होनानै
औ। अब्ला नोंथाङा खोन्थालायसै नोंसोरनि न'आव एबा नोंसोरनि बारियावहाय मा मा रोखोमनि मा मा मुंनि फिथाइ सामथाइ दङ। खोन्थानानै होदो।
उम जोंनि बारियावथ' दा फिथाइ सामथाइ होनोब्रा बिदिनो रैमालिबो थायो ओमफाय
औ।
नारें दं
औ।
खान्थाल थाइजौ बेफोर
औ। औ होनोमबा गासैबो दंफ्लांजोबोआनो होनबा नों नथांबा औ औ औ। अब्ला नोंथाङा बुंलायदो ओंख्रिनि ओंख्रि एबा फाजा बेफोरबायदि बेफोरनि मादाव नोंथाङा अब्ला माखौ जानानै बांसिन मोजां मोनो फिथाइ सामथायाइथ' जाबाय
औ औ।
अब्ला नोंथाङा खोन्थादो ओंख्रिनि मादाव माखौ बांसिन मोजां मोनो जानो।
औ। फाजा नुब्लाथाय जेरै दैयाव थाग्रा मान्दिया होननायखौ नोंथाङा सिनाय ना।
औ औ सिनायो नोंथाङ सिनायो।
औ औ। बेजों आलुजों फ्राय खालामनाय संनायखौ आं मोजां मोनो आरोना जानो।
औ। आरो जोंहाथ' जोंहा बर'फोरा गोबां बायदि रोखोम। रोखोमनि गोदो गोदायनिफ्रायनो। आबै आबौ मोना जाबोनाय ओंख्रि दासिमबो दङ दासिमबो जोङो बे। बेफोरखौनो जायो नङा होमब्ला नोंथां।
औ औ औ।
जेरैहाय अनला दाउ नारजि अमा। सबायाइ अनला सबायाइ दाउ अनलाजों दाउ बेफोर। बेफोरबायदि बेफोरनि मादाव नोंथाङा मा। खौ जानानै बांसिन मोजां मोनो एसे फोरमायनानै होदो।
आं दहायनो जे बुंखांबाय सबायजों दाउजों संनायखौ आं जानो जोबोद मोजां मोनो।
अ अ अब्ला नोंथाङा संनोबो रोंगौ नामा।
आंथ' सोंफेराखै बेफोरखौ।
अ।
नोंथांनाव संनायनि बागै माबाफोर आइदिया दङ। नोंथाङ सनोफिनोन
औ। ओरैनोथ' आंबो बांद्रायबो एक्सपार्ट नङा होनब्लाबो आङो। निजेनि जानायखिनिखौ। जा हायो एसे एला रोंगौ आरोोना नोंथां अब्ला। आं माबोरैहाय सङो एसे नोंथांनोबो फोरमायनानै होदोनि।
औ औ फोरमायनो हागोन।
आं बांसिनैहाय सबायजों। दाउखौ जानो मोजां मोनो नालाय अब्ला आङो नोंथां। सबायजों दाउखौनो फोरमायनानै होदनि सबायाइजों दाउल' नङा बिदिनो अनलाजों दाउबो दोङो बुहुद था रोखोमनि बायदि गोबां ओंख्रिखौनो मोजां मोनो आं बेल' नङा नंनायालाय आरो नोंथां अब्लाबो आङो सबाइजों दाउखौनो फोरमायनानै हो दिै गिबियावनो।
औ।
औ गिबियावनो जोङो सबायजों। दाउजों जानोब्लासो जोंनो दाउखौ नांगोन सबायखौबो नांगोन नङा होनब्ला नोंथां बेनिखायनो जोङो गिबियावनो सबायखौ एसे नै घन्टा बा से घन्टा नि थाखायाय बा हरावनो सोमनानै दोनजायो सबाइखौ इसे से बिनि बिगुरफोरा गुनायनि आरो इसे गुरै जानायनि बेनिखायनो जों बेख खौ हरावबो सोमनानै दोनजायो नङाब्लाथाय जोङो नै घन्टासो एबा से घन्टासो सोमनानैबो दोनजायो
बेनि उनावहाय जोङो बेखौ बेसेबां सोमना दोननायनि उनावहाय साफायै सुनानै लानांगौ
औ
इसे आखाइजों आखाइजों मा होनगोन बिखौ हुयै हुयै हब्लाना बेनि बिगुरा खारो न'
बे ओ जेब्ला बेखौ साफा सुनानै लाबाय आरो बेनि उनावहाय जोंनोथ' दाउखौ नांगोन दाउखौबो साफायै बुथारनानै गोदानानै लाबाय बेनि उनावहाय जोङो गिबियावनो सारायखौ ओ गुदुं खालामनानै बेयाव दाउखौ बेदरखौथ' ओरैनो गासैबो माबोरैहाय सङो मोनथिखायो नङा होमब्ला नों थां एसे एलैब्लाबो निजि रोङाब्लाबो थ' मालायनिखौ नुनानैब्लाबोथ' मिथियो जों दानाथ ओ ' मबाइल ओंखारबाय टिभि ओंखारबाय बेयाव नुयो मालायनि संनाय खावनाय खौबो बा न'आवनो जोंनि बिमाफोरा संनायखौबो नोंथाङाबो नुदों जानांगौ नङा होमब्ला
औ नुदों
अब्लाना जेरैहाय जोङो फाजाफोरखौ एवो बिदिनो जोङो गिबियावनो थाव होबाय जेब्लानो साराया दुङो मोजाङैनो
होब्ला बे बेनि उनावहाय जेब्ला थावाबो दुङो बेयावहाय जोङो पियासबो हरबाय एबा आरो फानलुबो हरजायो आरो बेयावनो नों गोसो सोरबा बयहाबो गावबा गाव आइडिया दङ सामब्राम हाइजें मस्ला मस्लि देनायखौबो जोङो लोगो लोगो थावआवबो होफाजायो नङाब्ला औ उनावहायबो हरजायो जेब्ला बेदरखौ एसे एवफ्रावो बे टाइमावबो होजायो नङाब्ला थावआवनो हरजायो ओ गिबियावनो जोंङो बिदिनो पियास होग्रोबाय जेनेबा आङो आरो ना आङो पियास हरबाय बेनि उनावहाय पियासखौ एसे खामनो होबाय बेनि उनावहाय बेदरखौ हरबाय दाउ बेदरखौहाय एसे एवनानै लाबाय एरनानै लाबाय। बेनि उनावहाय संख्रि होबाय नांगौ जखानि हालदै होबाय एसे बेनि उनावहाय बेखौ दसे खोबनानै दोनबाय आरोना।
औ
इसे अ अब्ला दसे खोबनानै दोनलायबाय आरो बांद्राय दोनबाबोथ' जोंना खामगोन नङा होमब्ला नों गोथां बेदरा बेनि थाखायनो दसे दसे टाइम से मिनिट
नै मिनिट बिदिनि उनावहाय जोङो बेखौ नायबाय थानांगौ एरनानै होबाय थानांगौ।
नङाब्ला सारायाव खामथाबनो नागिरो। बेनि उनावहाय जोङो एसे खामफ्रामबा बे देनानै लानाय। सामब्राम हाइजें मस्ला मस्लि गासैखौबो जोङो। ओ गोथाव जानो थाखाय बेखौ हरनाय जायो नङा होमब्ला नोंथां।
औ नंगौ।
बेनिखायनो बेफोरखौ हरनानै लाबाय आरो दसे एरनानै होलायबाय बेनि उनाव एसे खोबहाबनानै होलायबाय आरो बिदिनो दसे थानानै जोङो ओ सबायखौ गिबियावनो जोङो रुग्रोनानैबो लानो हायो। आरो रुग्रोआबाबो जों जेबो नङा बेयावनो खेबसे लागायनो हरनोबो हायो बिदि बिदिनो आङो बांसिनानो रुग्रोलाया दाइ जोंनो बेदरखौ इसे दसे समनि थाखाय एवफ्राबनानै सबाइखौहाय होनानै होखायो।
औ।
बेनि उनावहाय सबाइखौ हरनानै ओ दै होना होबाय नांगौ जखानि।
औ।
आरो बेनि उनावहाय खारैसो जायो जायो नङा होमबा जोङो? सबाइ खारैजों दाउ। बेनि थाखायनो नांगौ जखा नि खारैखौबो हरनानै लाबाय एसे। आरो बेनि उनावहाय बेखौ अरखौ मोजाङैहाय होना नै गोदौबाय थानो होबाय आरो जेब्लासिम सबाया रुया। गेब्लेया बेसिम जोङो बेखौ गोदौ होबाय थानांगौ। आरो गोदौ होनानै नों जेनेबा नोंनि गोसो बायदि आरो नोङो गथ थायै जानो मोजां मोनोना एसे दैलावै जानो मोजां मोनो नोंनि गोसो बायदियै नोङो बेखौ बानायनो हायो आरो।
औ औ।
आरो जेब्लानो बियो सबाया रुइनानै फैयो। अब्ला नोङो एसे साखिनानै नाय नायनो हायो जेनेबा संख्रि, बानलु फोर नांबावगौ नामा खारैफोर नांबावगौ नामा।
बेनि थाखाय नोङो इसे नायबाय अब्ला जेब्ला बियो गासिबो आरामै सबायाबो गेब्लेजोबो अब्लाना नोङो जाखांनानै दोननो हायो आरो। बेनो आरो जेबो नङा। अब्लानो नोङो जाजानाय जानानै फैबाय आरो सबाइ ओंख्रिया।
औ नंगौ नोंथां।
बेनोसै जेबो गैया गुबुन ओंख्रिफोरखौ जेरै सङो बेखौबो बिदिनो सङो। रि खारैफोरखौ एसे मोजाङै नायनानै होनांगौ आरो ना नोंथां।
औ औ।
औ। अब्ला जोंहा समाबो जानानै फैबाय नोंथां दिनैनि सावरायनायखौ एसेयावनो दोनथ'नोसै नामा?
औ औ नोंथां।
औ।
ओम।
दे अब्ला नोंथां।
औ।